औ हेलौ नोंथां
औ गिबि गिबियावनो ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
नोंथांसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहामनायखौ जासिहरना थाबाय
औ ओ नोंथांनाव आं दा ओ नोंथांनि सावरायनो लादोंदि जोंनि ओ
औ नोथां
डेभलपनि बागै सावरायनो सानदों औ जे जोंहा माने माबोरै ओ जौगाथाय जागोन बेनि सायाव ओ रायज्लायनो सानदों नङा होनबा ओ दा जोंनि ओ ओनसोलफोराव जेरै गामियारि ओनसोल बायदिसिनाफोराव जोङो गोबां नुनो मोनो नङा होमबा। ओ जेराव लामा सामा ओ गाज्रि नुथायखौ जों नुनो मोनो।
नांगौ।
बेनिफ्राय आरो जोंहा दलं बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो ओ गाज्रि नुनो मोनो माने। दाबेनि ओ मोजां जानोब्ला ओ मोजां जा ब्ला आरो बेखौ माबोरै मोजां खालामनो हागोन एबा लाबोनो हागोन नोंथाङा बिनि ओ सायाव फंनैसो ओ आंनो गुवारै एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंथांनि सोंनाया जोबोर मोजां मानो होनोब्ला आं बे सोंथिखौनो सोंनायखौ जोबोर मोजां मोनदों। मानो होनबा जोंनि गेजेरावथ' गोबां दाब दाब जायगायावनो गुबुन गुबुन जायगायावनो जोंनियाव लामा जेरै दलं जेरै नांगौ थिग बेफोरबायदि जानो हायाखै मानो होनोब्ला जोंनियाव दा गोबां आरो दै दा दैज्लां दिन बेफोरनि बागै दा जोंनियाव गोबां दै देरो। मानो होनब्ला जोंनाव गोबां स्टुडेन्टफोरा गोबां फरायसाफोराबो जेरै थांनांगौ बे बेफोरबायदि थांनो हाया फारसेथिं दैबो बारनो हाया। जायो। बेनि थाखायनो दा जायबा गेदेर गोलाव एबा बेफोरबायदि सुबुङा एसे जोंनिखि नायसननो बायोबा एसे मोजां जायो। मानो होनोब्ला जोंनियाव गोबां थांलाय फैलायनि थाखाय हान्थिनायनिलामा हा-हान्थिनायनि लामानि थाखाय गोबां खस्थ' जादों आरो बेजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरा बेजों लोगोसे साइेल साइकेलफोरजों थानो गोनां जायो बेजों लोगोसे हाब्रु दैब्रु जेखि मानो होनोब्ला लामा हान्थिनो थाखाय जोबोर गोबां खस्थ' जादों आरो मानो होनोब्ला बेल' नङा आरो गोबां दंबोयो मानो होनोब्ला सोरबा सासे सुबुङा जोंनियाव बेमार आजार एबा माबाफोर जायोब्ला खैफोद आफोदफोर बासायनो थाखाय जोंनो गारि गंसे मोजां ओंखारनो हाया मानो होनब्ला जोंनियाव लामाया जेरै नांगौ थिक बेफोरबायदि लामाया जोंनियाव जानो थाङाखै बेनिखायनो दा जोंनो एसे जौगानाय एबा लामानि अनसुंथाइखौ एसे मोजाङै होयोब्ला मोजां जायो। आरो मानो होनोब्ला जोंनियाव दिनैसिम लामा मोनसे मोजां लामा गैया मोजां ब्रिज मोजां बेफोरबायदि गैया बेनि थाखायनो दा जा दङ औवा औवानि जेला हेबनाय बेफोरबो मोजां नङा जेरै जानांगौ बेफोरबायदि जाया। आरो दानि जुगाव औवानि औवाफोराथ' बेफोरथ' मोजाङैबो जोर लास्टिं होआ नालाय बेनिखायनो नांगौ जोंनो लामा एबा ब्रिजखौ मोजाङै नांगौ बेनिखायनो जोंना दा दैज्लां दिन बेनि थाखायनो दा जोंनो गोबां दलंनि सुबिदा उसुबिदा जायो बेनि थाखायनो जों दलं बायदिसिनाखौ नांगौ आरो बेजों लोगोसे आरो बेजों लोगोसे जोंनो दलं नांगौ बेजों लोगोसे जेरैहाय जोंनो मिदिकेल एबा बायदिसिनाखौ खाथि खालायाव नांगौ मानो होनोब्ला जोंहा खाथियाव थांनो खाथि खाथियाव गैया बेजों लोगोसे जोंना गारि थांनो थाखाय लामा मोजां मोनसे गैया दलं ब्रिज मोजां गैया बेनि थाखायनो दा जोंनो एसे बेफोरबायदि गेदेर गोलावफोरबायदिया नायनानै होयोब्ला मोजां जायो बेनि थाखायनो आं दा सानो सासे सुबुङा जेब्ला बेमार गोलैसोनानै थायो अब्ला जाहबा बिमा बिफा जाहैबा आरजेेनट बेफोरबायदिया। हबेखे लांनो हबेखे मानो बे बेफोरनि थाखाय एसे असुबिदा जायो आरो मानो होनोब्ला जोंनिया हाजो एरिया गेजेर बिनि थाखायनो जोंना जेरै थांबाबो दैबाना ओरै अखा बांखा बिनि थाखायबो जोंना गोबां खस्थ' जाहामेलाजों गोग्लैसोनानै थायो आरो बेनिखायनो दा जोंनियाव ब्रिजफोर जायोब्ला एबा दलंफोर जायोब्ला मोजां लामा सामाखौ बानायना होयोब्ला मोजां जागोन आरो दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर होनबावगोन नामा?
औ नंगौ निसय नोंथां बुंनाय गासैबो बा बाथ्राफोरा थारानो गोजा नंगौ ओ जोंहा नोंगौ बिदिनो गोबां जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव जों न नुबोनो मोनमारदों दै लोमनाय बायदिसिना हाखरहाला लामा गाज्रिफोरखौ ओ जेराव जोङो डाक्टर बायदिसिनाफोराव जों थांनो हायैखौ जों नुनो मोनना दों नंगौ बे नंगौ सैथो। ओ नोंथाङा दि जि बुंलांबाय ओ बेफोर मोनफा मोनफा बाथ्राफोरा गासैबो ओ गनायथाव आरो सैथो बाथ्रा नंगौ आं बिदि दिनै ओ नोंथांनि बे बुंनायखौ खोनादों खोनानानै मोजां मोनदों ओ जाहाथे बेफोरनिफ्राय जोङो ओ जौगाथायाइ डेभेलप जानोब्ला जोंहा माने ओ सय जोंहा माबा मोनसे ओ राहा लानांगोन सरखारनिफ्राय जोङो बिनांगोन ओ जों सरखारनिसिम जोङो ओ माबा मोनसेबाबो राहा खालामनानै जों बिसोरनो मोनसे ओ लाइजाम एबा बाथ्रा जों बिसोरनि दैथायहरनांगोन आरो बेखौ ओ सरखारा जों बेखौबो सरखारा ओ जोंनि लाइजाम हरनाय ओ बेलायाव बेलायैबो बिसोर नायनानै जोंनि ओ बे लाइजामनि गनायनानै लानांगोन आरो बे सरखाराबो जोंनि ओ बे ओ गाज्रि गाज्रि बे जोंनि जायगा ओनसोल गामि लामाफोरखौ ओ नायनांगोन बेखौ आंबो सानो नोंगौ ओ जोंनि जायगाफोराव गोबां बर' रायजो जानायावनो गोबां बेखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरानो माने ओ हाजो खर' खर'आवसो जों बांसिन रायजो जाबोनायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो ओ दैनिबो आंखाल जायो जोंहा दैनि लायनाय आरो ओ बिदिनो मेडिकेल गंसे खाथियाव मोननो थाङा ओ दखान मोनसे खाथियाव मोननो थाङा माबा मोनसे जायोब्ला जोंहा गोबां हाखा दावरा जायो बेयाव गा-गारि गंसे ओ सोनो हायाब्ला जोङ मानसि बे देहा ओ गाज्रिखौ जोङो माबोरै लायनो हागोन जोङो बेनिबो मोनसे राहा लानांगोन मानो होनोब्ला जोंहा गारि थांलाय फैलाय खालामनो हानायबो जों माबा ओ राहा लानांगोन लामा खालामनांगोन नङा होमबा नोंथां औ बेखायनो आंबो बेखौनो जाजानो सानो जाहाथे जोंनि ओ जौग थाया ओ जागोन आरो जालांगोन बिदि ओ थासारियाव जुदि ओ थाबाय थायोब्ला ओ जोंबो माने जे ओरैनो जिरायना थानाय नङा जोंबो सरखारारनिसिम जोंबो ओ खनले खनले जोंबो ओ राहा लाबाय थानाय जागोन
नंगौ नोंथां
नोंथाङा आरो बेनि सायाव माबाफोर सोंथि खालामबावगोन एबा बुंलांगोन
नंगौ आं दा फंनैसो बाथ्राखौ औ नोंथां आं दा फंनैसो बाथ्राखौ फोरमायसानहरदो नोंथांनि गेजेराव मानो होनबा दा जोंनियाव सासेबो मोजां सुबुं गैया बेफोरनि बागै आं दा एसे बुंलांनो सानदों नोंथांनिसिम मानो होनबा दा जोंनियाव मेडिकेल एबा सासेयाव जायगानि सासेबो गैया मानो होनब्ला जोंनियाव जायगानिासे जायगानि सासे मेडिकेल एबा माबाफोर इन्जिनियार फोर मावनाय थायोब्ला जोंनियाव एसे माबा खैफोद आफादनिफ्राय एसेबाबो हेफाजाब एबा माबाफोर थायोब्ला एसे अनसुंथाइ एबा एसे रां खम दामावबो एसे सोलिनो हानाय जायो मानो होनोब्ला जोंनियाव बुहुत आंखाल रांनि आंखाल। मानो होनब्ला जोंनिया एसे ओरैहाय हाजो खना हाजो एरिया जायो नालाय। बेनि थाखायबो जोंनो एसे लामानि गेजेरजोंबो खस्थ' बिनि थाखायनो दा जोंनियाव सासे मानसि गैया थिखादार एबा लामा लाग्रा थिग बेफोरबायदिनो नाथाय जोंनियाव बेफोरबायदि फैग्रा गैया मानो होनबा जोंनियाव मानो नुसनफैया बेफोरनि बागै आं दा बुंलांगोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायावा दाब दा जायगायाव सब लामा फिसायानो जा गामि गेजेर गेजेर गामियानो गैया बेजों लोगोसे जायगा गामि गैया लाबो न'खर गैयाबाबो बेजों लोगोसे गेजेर गेजेर लामा फाखा जादों ब्लक जाबनाय जादों जोंनि गेजेराव दिनैसिमहालागै लामा गंसेबो मोजाङानो गैया। नाथाय बेफोरो बेफोरो मानि थाखाय आरो बेफोर मानि थाखाय जाया आरो फैयो जायबा गेदेर गोलाव बेफोरो एसेबाबो जोंनि गेजेराव जानाया बांसिन मानो होनोब्ला बिसोरो गाव गावनि उदैखौल' एबा सिनायो। मानो होनब्ला जोंनि जोंनि जेराव जोंनि गेजेराव मा सानो दानि दिनाव थगाय थसिया बांसिन आरो बेफोरनि बागै जायबा मोजां बोबोयो एबा बोबोनानै गाव गावनि न'खरखौल' जौगानो एबा देरजानो लुबैयो जाय गैयैया गैयै गोनाङा गोनां बेनिखायनो दा नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फंफा फंनैसो बुंफोरनो सानबावो नामा?
बुंनो सानगोन बिदि बाथ्राया गासिबो थार गनायजाथाव आरो लाथाव नंगौ ओ जोंनि माने ओनसोलाव बिदिनो ओ गावजों गाव माने ओ मबेबा मोनसे खामानि लायोब्ला जोंहा बेयो माने फिफ्टि पारसेन्टल' जायो फिफ्टि पारसेन्ट जानो नागिरा बेखौ जोङो जों रायजोआ ओ हायो राहा लानो नाथाय ओ जों आरो रायजोफोरा राहा लानाय बायदिब्ला जों बेखौ ओ हमथानानैबो लाखिनो हायो। नाथाय जोङो मा बेयाव ओ ओ गिदिर गोलाव फैसा गोनांनि बाथ्रा बिसोरो ओ जेराव माने गोबां ओ जेराव फैनांगौ बेयाव फैयाबालासिनो गुबुन दाबसे जायगायावसो जों लांखारनायखौ नुनो मोनो बिदिनो लामा सामा बायदिसिना फैयोब्लाबो ओ बिसोरनो माने ओ सरखारनि मानसि नालाय बिसोरो जि गोसो बायदि मावो खालामो बिसोरो बेखायनो जों माने ओ गामियारिफोरा ओ दुखु मोननायनि अनगा माने जों जेबो ओ माने होख्रावनो हाया। मानो होनोब्ला जों माने ओ जों बेखौ लुबैजाया जों ओ जेराव जोंनिनो मोननायमोन जोंनिनो खामोन बेखौ आरो गुबुन दाबसे जायगायाव लांब्ला जोंहा माने एसेबाबो दुखु मोनो। नंगौ नोंथांनि बुंनाय गासिबो रावफोरा ओ जोंनि दा बे ओ जौगाथायनि सायाव आ देबलबनि सायाव रायलायनाय बे हाबा फारि बाथ्राखौ जों ओ बेखिनियावनो नोंथांजों फोजोबलायनायखौ आङो गुरैयै नोंथांनिसिम आ मिजिंथिहरनाय थाबाय
बिदिब्ला आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गासै खोथा बाथ्राखौनो फारि फारि खोन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोनथों नोंथां